नोंथां?
हेलौ औ खोनादों औ नोंथाङा औ।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा?
आं दा दंथ'यो ओरैनो।
औ नोंगौ नामा?
औ।
जोङो दा मानि सायाव सावरायनो?
ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन बैसागुनि सायाव सावराय
बैसागोनि सायावहाय सावरायजागोन औ।
औ।
नोंथाङा जागायग्रोनो नामा बिदिब्ला? बैसागुखौ जोङो जोंनि बर'फोरा औ नोंगौ नामा होमबा?
औ।
औ दे बिदिब्ला। ओ बैसागुआ जा बाय बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै फोर्बो आरोना। न खोनादोंना नोंथाङा? औ।
औ खोनादों दे बुंबाय था।
औ औ ओ बैसागुआवहाय बर'फोरा मोसायो रंजायो आरो बिदिनो न'खर न' खर मोसाथिङो। बैसा‌ गुवा जाबाय बर'फोरनि गोदान फोर्बो। ओ जोङो बेखौहाय एप्रिल दाननि गेजेराव जायो होननानै जायो आरो।
औ।
फालिनाय जायो।
औ।
औ बे फोर्बोआव बर'फोरा गासैबो गोदान जि जि जोम गाननानै रंजा बाजा मोसायो आरो।
औ।
औ बिदिनो ओ बैसागुवावहा बहाय गिबि सानावहाय मोसौनि सान जायो आरोना। बेखौहाय
बेैसागो ओ मोसौनि बैसागोआ गिबि सानाव जा बैसागोनि गिबि सानाव नोङा आरो ना।
मोसौनि बैसागुखौ सैथो मासनि जोबथा सानावसो फालिनाय जायो।
औ औ नं
सैथो मासनि जोबथा सान माने बैसागो जागायनायनि सानसो सिगां आरोना।
औ औ।
औ बेहाय मोसौनि बैसागु फालिनाय जायो मोसौनि बैसागुखौ।
औ।
औ बेबायदिनो फुङावनो सिखारनानै बयबो ओ लाव फान्थाव
औ
ओ लाव फान्थाव हालदि हानानै लायो बेनिफ्राय बाब्रि खप होननाय मोनसे हाग्रा दं दिगलिलिथि होननाय मोनसे हाग्रा मा बिब फां दङ ना बेखौबो बुथुमनानै बे खौ सानसे सिगांनो खायसेफोरा सानसे सिगांनोबो न'आव गैखायैफोरा सानसे सिगांनो बुथुमनानै दोन खानाय जायो आरो औ बेनिफ्राय बेबायदिनो फुङावनो दुगैनानै ओ माबाखो लाव फान्थाव लाव फान्थाव ओमफ्राय हालदिखो हाना लानानै माला सुयो आरो ना माला सुनानै बेदिनो ओ बाब्रिखौ दोंसे भे दिग्लिलिति एसे ओमफाय बेबायदि ओ लाव फान्थाव हालदिनि माला सुनायजो दोंसे बेबायदि लानानै न'नि खना फादब्रैयाव थुनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनाव ओ मोसौखो मोसौनो माबा फोथा फोननो थाखाय जोङो हांगार खौ हांगाराव एसे थाव लगायनानै बेखौ माने लावनि लावनि ओरै माबा खर' थायोना बे लावनि खर'जों नङाबाबो माबा मोनसे बिदिनो गथाम बेसादजों आरो बिबार बायदि खालामनानै जोङो मोसौनियाव फाखा सिखा खालामनानै होनाय जायो आरो साजायनाय बायदि साखा खालामना होनाय जायो बेनि उनाव जोङो लाव फान्थाव बायदिसिनाखौबो लाखानानै बेनिफ्राय दै गोथार लानानै जोङो थुखैनाय जायो खायसे ओ दैमा थानाय जायगाफोराव खाथियाव दैमा थानाय जायगाफोराव माने खा दैमायाव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो
रौ नांगौ
ओमफ्राय बेहाय मानिे मोनसे मेथाइबो रोजाबनायनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना जेरै लाव जा फान्थाव जा बेबायदि मोनसे मेथाइ दङ ना बे मेथाइखौ रोजाब रोजाब आं बे मेथाइखौ रोजाब रोजाब मोसौखौ थुखैनानै फोथाराव होना फैनाय जायो। बेनि उनावसो बेनि अखानायै बैसागुनि से खालारा जाग बेसे खालारनिफ्रायसो मानसिनि बैसागुआ जागायो आरो।
औ औ नंगौ।
मानसिनि बैसागुआ माने स्नि ओ दास ओ दानि जुगाव माने मानसिनि बैसागु जौगास्नि सान मानसिनि बैसागु स्नि सान फालिनाय जायो आरो। गोदो दान मोनसे फालियोमोन होननानै जों ओ मोनबोदों आरोना। फरायनानै मोनबोदों एबा जोंनि आबै आबौनिफ्राय खोनाबोदों औ। बेनिफ्राय दा जोङो स्नि सानल' फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफाय मानसिनि बैसागु दिना से खालार दिना बयबो ओ बयनि न'खर न'खर मानि दुगैस्रां आरि स्रां गेदेरा
औ।
ओ गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय उन्दैया गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय। बा बाथौ सिबिनाय बाथौ गायस'नाय बेबायदिखौ हाबाफारिखौ जोङो से बैसागु खालि नुनो मोनो आरो बेनि उनावसो ओ रंजानाय बाजानाय न'खर न'खर मोसाहैनाय बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो रंजानायफोरखौ जोङो नैथि साननिफ्राय खालामनायखौ जों दा नुनो मोनो आरोना।
औ।
आर बेनिफ्राय जोबथा ओं बेबायदिनो रंजायै रंजायै जोंहा जोबथा जोबथा सानखालि स्नि ओ हाथ बिहु होननानै बुङो जे स्नि सान जायोब्लाथाय जोङो बेहाय ओ मा होनो ओ गोखा गोखै बेबायदिनो गोखा गोखै मैगं बायदिसिना ओ मैगं बुथुमनानै जायो आरोना। आरो बे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मानो जायो होननानै बुङोब्ला। ओ जोंनि देहायाव बे जिनै दाननि गेजेराव जिनै दान बारलांनांगौआव बिनि गेजेराव जोंनि देहायाव जाहाथे बेमार आजारा सोमजिदो सोमजगया। एबा बेमार आजार जानो हाया बे बेखौ जोङो फोथायनानै बे मैगं थाइगं ओ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। औ अ। बेनिफ्राय नोंथाङा एसे बुंबावनो हासिगोन नोंथांनि बायदि।
नोंथाङाथ' फोरमायजोबना होबायानो आं एसेबां मोनथिया आरो।
औ।
जेनेबा मोनथिब्लाबो एसेबां फोरमायनानै होनो रोङा आरो ना नोंथां। औ बिदिनो जेनेब्ला औ जोंनिया बे बैसागुआवथ' बर'फोरा औ औ।
ओ जों जौसांवबो फालिनाय नुनो मोनो आरो बे जौसांआव फालिनायनि गेजेरजों जोंनि ओ जायफोर जौसाङाव जोङो गो गामि ओनसोल बेबो गामि‌ फालियो एबा खायसेया ए खायसे गामि गामिनो फालियो बे गामियाव माने ओं गामिखौ जौगाहोनाय बा गामिनि गथ' उन्दै गथ'फोरखौ जौगाहोनायखौ नोजोर होनानै। बे जौसाङाव बैसागु फालिनाय एबा बैसागु बिदाय फालिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। ना बे मानि उन्दैफोरनि जौगानायखौ लानानै जेरै- ओओ बिदाय फालिनायनि साननै सानथाम सिगां जोङो बायदिसिना खेलानि कम्पिटिसन। जेरै खन्थाइाव आवरायनाय खारनाय बायदिसिना बादायलायनाय काबादि। बेफोरबायदि गेलेनाय बायदिनि गेजेरजों जोङो उन्दै गथ' गथ'फोरखौ जौगाहोनो एबा माने गो मा होनो सोलो बांहोनो थाखाय बे बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसेनो माने जोंनि बर' फोरनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंनि ओ दामनाय, आंनाव कल फैदों दे।
औ दानथ'नाङा दायो हमनो हागोन आरो नोंथाङा।
औ औ। बेनिफ्राय बे बायदिनो ओ जोंनि हारिमु हारिमुनि नेरसोन जेरै- जोंनि गाननाय-जोमनाय, दख'ना दख'ना फास्रा आर'नाइ। दामग्रा देग्रा जेरै खाम, सिफुं, जथा, बेफोरखौ लाना बेफोरखौ बेखौ नोजोर होनानै एबा बेफोरखौ लाखिनायनि ओ नेरसोनथि महरै ओ बे जौसाङाव फालिनाय बैसागुखौ फालियो आरोना। फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो
औ।
नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां।
हेल'।
औ खोनादोंना औ खोनादों।
हेल'।
औ खोनागासिनो दं आङो नोंथाङा खोनायाखै नामा? औ खोनागासिनो आङो औ खोनांदों।
औ।
नोंथाङा खोनायाखै नामा? खोनाबायना खोनाबायना?
नोंनिफ्राय मोजां खोनायाखै नोंनिखौ मोजां खोनायाखै।
हेल' खोनाबाय।
औ दे बुं।
अ औ। बिदिनो जेनेबा जोंनिया बैसागुआवहाय बर'फोरा बिदिनो आलासि दुमसि फैयोब्लाथाय बिदिनो जौफोरखौ
औ।
बानायनानै दोननाय जायो। बे जौखौहाय बे बे बारानायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आरो आङो। जेनेबा माइब्रानि बानाय नामाथानि जौ बानायनो जेनेबा इफोरबायदि
औ।
औ जेनेबा जोङो जौखौ बानायनोब्लाथाय गिबियावनो माइब्रानि बानायनो ना माथानि बानायनो जोङो संनोब्ला नोङो गिबियावहाय औ माइरंखौ मोजाङै सुनानै लानांगौ आरोना। ओंखाम जानो थाखाय माइरंखौ जाबादिहाय सुयो बेफोरबादिनो सुनानै लानांगौ आरो।
खोनादोंना नोंथाङा? औ। आरो सुनायनि उनावहाय औ खान्था खान्थायावहाय बेखौ दैखौ एसे फुदुंनानै लानांगौ आरो। अ बेनि उनाव हाय दैया दुंबोलाथाय माइरंखौ सोनानै होनांगौ आरो। बिदिनो जोबोर ओ कहस्थार आरो बे आदबा जौ संनायनि आदबा नोंथां।
औ।
ओ बेनिखायनो ओ जौ सङोब्ला जौखौ ओ गिबियावनो ओंखाम बायदिहाय संनानै लानांगौ आरो।
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायना। बेखिनियावनो दोन्थ'सै नामा औ। दे दानलाय।